औ खोनादों खोनादों नोंथां औ नोंथाङा आंनाव मानोबाफोर औ मोजाङानो दं नोंथां।
औ- औ- नोंथा आं। फन खालामनायनि जाहोनानो। जादों जे जा बर'फोर बर'फोर आ बर' आइजोफोरा न'आव फिसिनाय जिब जुनार बेफोरनि सायाव आङो सावरायनो होननानै नों थांखौ आं फन हरनाय जादों आरो।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथां जे बर आइजो फोरा फिसिनाय जा जिब जुनार जेरै- दाउ अमा बोरमा हांसो बिदि बायदिसिना दोङो आरो बर- जोफोरा फिसिनाय जा जिब जुनार ओ दाउखौ दाउ खौहाय माबायसा फिसियो फोरा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। दा जों बर'आइजो होनोब्लाथ' जों बां सिनानो गामियाव थायो। बे गामियाव थानानै जोङो न'खर ओ जेनेबा हौवा माहारिफोरजों लोगोसे समानै माने बि खौ रां रुफानि फारसेथिंहाय जोङो समानहै माने दावगालांनो थाखाय बा न'खरनि गथ' गथायफोरखौ जोङो फोरोंलांनो थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय जों न'खरफोराव गोबां ओ जिब जुनारफोर जेरै- दाउ अमा बोरमा हांसो मोसौ बेफोरखौ फिसिनाय जायो नोंथां दा बेनि बेलायावनो नोंथाङा सोंदों जि आंनाव दाउ दाउ खौहाय माबोरैहाय फिसिनाय जायो। दाउ बुङोब्लाथ' जोङो आथिखाल मुगायाव ओरैनोथ' गोदो गोदाय निफ्रायनो जों बर' आइजोफोरा बिदि दाउफोरखौ फिसिनानै बा न'खर खुंबोनायखौ नुनो मोनदों जेरैहाय- गोदोथ' इसिबां बिदि फाननाय ओ बिदि गैयामोन दाथ' गोदो थ जेनेबा मा होनो ओरैनो माने बेदर माने जानायनि थाखायलसो फिसिनाय जायोमोन आरो गोदो ओ-औ नआव औ-औ नंगौ दानि जुगाव थ ओरैनो नुनो मोनदों दा जोङो जानायजों लोगोसे नआव बेदर हिसाबै जानायजों लोगोसे ओ नखरनि माने रां रुफानि हेफाजाब मोननाय बायदि जोङो दाउफोरखौ इसेल बिबांनि फिसिनाय जाला माने एसे गोबाङैनो फिसिनाय जायो जेनेबा हमना ला न हरसेयाव ओ खमैब्लाबो जोंना दाउ बिमाफ्रा माब्रै माबा बिदिया थायो आरो। दा नखरनि बा गावनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौहाय जोंङो बे दाउफोरखौ फाननानैनो माने रांखौ बुथुमनानै जोंङो सुफुंनो गोनां जायो नालाय नोंथां। दा बेनो औ बेजों लोगोसे जोङो हांसो हांसोखौबो जों फिसिनाय जायो। औ हांसो हांसोआबो जोंनि नआव फिनाय फिसिजानाय। जुनार जिब बेबो औ जिब बेबो बिबो बिदै दैेयो फिसा जोनोम होयो। ओ बिदैनिफ्राय फिसा जायो ओमफ्राय दाउआबो बिदिनो जोंना बिदै दैयो। बिदैबो मोनबाय लोगोसे जोंङो दाउ फिसाबो मोनबाय। बिनिफ्राय दाउ खौ जोङो लकेल दाउ ओरैनो फिसिनायबाथ जोंङो मा होनो ओरैनो थिन सारि मासजों बिदिबासो जोंङो सेरसे बा एक केजि जानाय जाहैयो आरो। बेखौ जोङो एक केजिफोर जायो अब्लासो फाननाय जायो नालाय। ओरैनो जानाय होनोब्लाथ ओरैनो थिन मास बा आराय मास बिदियाव बेदरनि थाखाय जानाया बिदिया जाहैयो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
दा बेजों लोगोसे दाउजों लोगोसे जोंङो अमा हो अमा अमाखौ खौबोथ जोंङो बर माहारिया बेदर हिसाबै जानायजों लोगोसे रां बुथुमनाय मोनसे बे ओ आयदा हिसाबै बा लानाय नुनो मोनो दानि जुग आव जेरै नखर नखरसेयावनो सिगांथ' इसिबां मानि बिदि अमा फिसियोमोन गोदोनिफ्रायनो थेवबो बिदि इसिबां बुरजा बुरजा बिदि दानि बायदि दसथा बिसथा बेबायदि फिसिनायखौ नुनो मोनामोन नोंथां। गोदो आरो उम बिदि इसेबां माने ओ मिलाव सौनानै मोन मोननाय गुन्दै बिदिबो मोनामोन ओरैनो आखाइ जोंसो जों उवालाव माइखौबो सौनानै जि मोनो गुन्दै बेजोंनो जों फिनायखौ नुनो मोनोमोन नोंथां। दा आथिखालावथ' जों बे बेफोर बायदि माने गोबां उम ओ माइफोर खौ मिलाव होनानै गोबां बुरजा गुन्दै ओंखार होनानै बेजोंहाय नो फिसिनाय लोगोसे आरो गोनोखोआरि मुगाजों दिहुनजानाय जा बे दानाफोर बेफोरजोंबो जों फिसिनायखौ नुनो मोनो नों थां। आ औ। अमानिफ्राय जोङो गोबां रां उम ओ बुथुमनो हायो। जेरै ओ बेनो हो होनो गोनांङाबो गोबां खरसा जायो। थेवबो जोङो माने औ ओ मोननाय बायदि मोनो आरो रां खौ। जेब्ला निखि बिनि फिसाफोरखौ जोङो फाननानै ओ फाननायनि सम जायो अब्ला माने उम रां मोननाय बायदि मोननानै लायो आरो नोंथां। दा नोंथां मोननि बे ओनसोल थिंबो बेफोर बायदि अमा बिदि फार्म बायदि बेफोर बायदि फिसिनाय दंङ नामा नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि जायबो बे जोंनि हालामायावबो बेफोरबायदिनो बर' आइजोफोरा दाउ अमा फिनानै ओ न'खर दायो। एबा गावनि ओ हौवा गावनि हौवाखौ जेनेबा खामानि एबा फैसा थाखायाव मदद खामफायो आरो बेफोरखौ लानानै औ आरो बिदि अमा फार्म होननायाथ' जोंनि ओनसोलावबो दं बिदिनो। बेखौ औ बे उननो बाय गोरलै गोरलै समावनो बायना लाबोनानै बेखौ देरनायसिम फेदेरो आ औ आरो बिदिनो दाउ दाउ फार्म बाबो दोङो दाउ फार्मफोरबो दोङो आरो बिदिनो गिबियावनो जे दाउ बो एबा बिदै ओ ओरैनो गामि खाथि खाथि खालानि गामियावबो मोनो बायनानै आरो हाथायफ्रावबो बायना मोनो आरो बिदै बि बिदैखौ लाबनानै ओ लाबनानै मोजाङै जोथोन लानानै बेखौ फिसा जायो आरो फि जाहैयो बिनि उनाव बे फिसा दाउखौनो जोङो उन्दैनिफ्राय जाहो लोङो जेरै माइरं दाना बायदिसिना जाहोनानै जोङो फेदेरो आरो दाउखौ
औ नंगौ
औ फेदेरनानै जोङो बेखौ ओ हाथाय एबा हाथाय एबा गलाफोराव फानहैनाय जायो आरो बेखौ आरो
औ गथायैबो गथायैबो फानहरनाय बा बेदर हिसाबै गोदान नानै फाननाय बिदिबो जायो आरो औ
औ आरो खाथि खाला गामिनि मानसिफोराबो सोरबा न'खरसेफोरा आलासि उलासि फैबाबो बिसोरनोबो फाननो हायो आरो जों बेखौ आरो न'आवबो आलासि उलासि सि फैबा जोङो बेखौ आलासिफोरनोबो होनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ
ओरैनो बेबायदिनो जेनेबा जोंनि न'खराव फिसिनाय दाउ अमाखौथ' नांबाय थागौ जोंनो जेने हाबा खेराइ बेफोरावबो जोंनो अमा बेदर बा दाउ बेदर नङाबा अब्लानो जाया नोंथांना
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बे बेलायाव हाबा बर'नि हाबा होनोब्लाथ' जों हाबायावहाय अमा बेदर नांथारगौ जायो दा बे बेलायावबो जोंनि बे फिसिनाय बे न'खरनि फार्मफोरनिफ्रायनो ओ ओ एसे खम समावनो जोङो ओ फिसिनो हायोबा बेफोरावबो ओ खामानि जायो आरो थां दा बिदिनो औ दाउफोरनि बेलायाव दा दाउ होनोबा लकेल दाउ बेखौथ' जोंनियाव थाखोयोनो बेजों लोगोसे लकेल दाउजों लोगोस बे दा जोंनिया ब्रयलार फार्म बिदि ओ जोंनि ओनसोलथिं बेबाय बिदि खालामनायखौबो नुनो मोनो। नोंथां बेखौहाय जोंनि औ जोंनि ओनसोलाव बे दाउ ब्रयलारखौहाय मा होनो खम पानिनिफ्राय हरनाय जायो आरो
औ
फिसाखौ दाउ फिसाखौ हर-हरो माने बिथांमोना कम्पानिनि मानसिफोरा हरनानै औ फिसिनो थाखाय हरो जिखिनि दाना नांगौ बेफोरखौबो हरो होननाय खोनादों
औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय थारानो बिसोरो जे दाउजों लोगोसे बिसोरो दाउनि जाग्रा मुवा एबा दाना बेफोरखौबो हरफायो आरो
औ नंगौ लोगोसे बिसोरनो नां नाय मेडिसिन बायदिसिनाफोरखौबो हरजोबो होननाय खोनादों। ओमफ्राय जाखिनि होनांगौ माने जाय मानसिया फिसियो बे मानसिया माने बे नायनाय बेखौ साफा खालामनाय ज जोथोन खालामनाय बे बे खामानिखौ मावनांगौ जायो
औ नंगौ
औ
आरो बेजों लोगोसे औ औ
औ दे बुंलाय नोंथाङा
औ बेनि अनगायैबो जे ओ जोंनि बर' आइजोफोरा बिदि दाउ अमाबो बिदि बिनि लोगोसे जों मोसौ
औ नंगौ औ नंगौ औ मोसौ होनोब्ला मोसौ खौबो दानि जुगाव जों नुनो मोनो माने मोसौ गाय फिसिनानै ओ गाइखेर गाइखेर गाइखेर फाननायखौ नुनो मोनो गाइखेर फाननानैबो जों रां खामायनो हायो बेजोंबो लोगोसे जों नखर सुंथानायनि खामानिखौ मावनो हायो लोगोसे बोरमा बोरमा बोरमाखौबोथ' जोङो गोबां फिसियो इदिनो गोदोथ' मासे मानैयाथ' थायोमोन न'खर न'खर दानिया नुनो मोनो माने बोरमाखौबो जोङो गोबां बुरजा बुरजा इदिनो ओ ओ बोरमायाबोथ' गोबां दङ'ना बिला ति जाद बिदिनो बेफोरबायदि बोरमाफोरखौहाय ओ फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो नों थां माने गुवार जायगा नांगौ जायो बोरमानि थाख औ बेफोरबायदि बोरमाखौ औ थाग्रा न' नांगौ एसे गोजौ जायगा नांगौ औ बेफोरबायदि ओमफ्राय बिसोर नोबो ओ बेमार आजारनि थाखाय मेडिसिन बायदिसिना बेफोरबायदि होनाय जायो आरो नों
औ नंगौ नोंथां
बोरमा होनोब्ला बेनो बोरमाखौ जोङो बेदरनि थाखायनो बाहायो होनबा बेखौहाय गथ थायैबो फानहरनानै जोङो ओ रांखौ खामायनो हायो
औ नंगौ
बो गोसो जायोबा माने जानाय बिदि
औ नंगौ दे जों दा जे मोसौ लायो मोसौनिफ्राय जोङो मोननाय गाइखेरफोरखौ जों बायदिसिना बानायनो हायो आरो बे खौ जोङो जेरै पनिर उनु बानायनाबो जानो हायो आरो
औ औ नआवनो गाइखेर थानाय हिसाबै जों गोसोबायदि बानायनानै जानो हानाय बिबदि जाहैयो आरो
औ आरो लोगोसे जे गाइखेर दाखा बेफोरबायदिबो बानायना जानो हायो आरो बेयो गरम समाव ओ गरम ग गरम बोथोराव एबा गरम गरम जानाय समाव जोङो जाब्ला देहाखौ एसे गो ओ थान्दा एबा गुसु मोनो आरो आराम मोनो जिब मोनो थाजिम औ नंगौ नोंथां नोंथां बिदि बिब्ला जोंनि समाबो जानोसै जों उनावहाय सावरायथनोस दे नोंथां औ बे गोजोनथों औ औ गोजोनथों